हेलोव औ नोंथाङा दा फ्रि ना
औ फ्रि नोंथां
औ नोंथाङा फ्रिब्ला जोंङो माखासे आयदाखौ लानानै सावरायदिनि नामा अब्ला
औ जागोन नोंथां
दा आंङो मोनसे आयदाखौ लानानै सावरायनो सानदों बे जाहैबाय नानि नि ओ बिखय माने जोंङो नुनो मोनो जे गोबां रोखोमनि ना दङ आरो गोबां जोंङो ना फिसिनानैबो फालांगि खालामनो हायो आरो गोबांथार जोंङो नफ्रावबो जोंङो जानायावहायबो जोंङो बाहायनो हायो थ नोंथां नोंथांनाव आंङो एसे ओ माने फोरमायनो समायखौ होनोसै नोंथाङा जे नाजोंहाय ना फिसिनाय जों आ जोंङो माबायदि मुलाम्फा खालामनो हायो आरो नखरखौ फिनो हायो आरो
नखरा ओ माबायदि मुलाम्फा मोननो हायो नङा होमबा नोंथाङाथ मिथिखागौ जोङो मा ओ जुदि गावनियावहाय मा हाफोर दङबा आरोना बेखौहाय ओ जाखिनि बेसिबां गुवार जावगोन बेसिबां गुवारै फिसिगोन बेसिबां गोबाङै लाबोनानै बेखौ फिसि जोंबिनि जखालानानै बा मेकाप खालामनानै बेखौहाय मा जे सि बि एबा खदालजों जावनानैहाय जाखिनि नांगौखिनि बेखौ हाखौ साइदाव दोनखांनायनि उनावहाय मा दै होनानै बिदिनो बायदि बायदि रो रोखोमनि नाखौहाय गुबुन गुबुन मुंनि दोनजानाय नाफोरखौ खौ लाबोनानैहाय फिसिफैयो आरोना आरो बिदिनो लोगोसे मा बिदिनो मागुर बायदिसिनाखौ लाबोनानै फिसिफैयो आरो बायदि बायदि बायदि रोखोमनि आरोना ओ बेखौहाय लाबोखांनि उनाव जेब्लाबा फिसा फिसायावनो लाबोखांनायनि उनाव बिदि बेनोहाय मा
नांगौखिनि दै होखांनायनि उनावहाय बिदिनो जाग्रा बायदिसिना आदार होयो आरो ना
आदार होखांनायनि उनावहाय बिदिनो लाइफां बिलाइखौ होयो आंनि नुबोनायाव आरोना लाइफां बिलाइखौ नानि थाखाय आदार हिसाबै बेखौ बाहायनाय जायो आरो बायदि बायदि रोखोमनि आदार होयो जानो हागौ नाथाय आंनि नुबोनायावहाय मा लाइफां बिलाइ बेखौ दाननानै होयो आरोना नानोहाय जाहाथे बि बिलाइखौ जानानै थां थाङो हानाय बादि आरो बिनि उनाव जेब्ला बियो मा देरो देरखांनायनि उनावहाय जेब्ला बेखौहाय समजों लोगोसे बे बिदिनो जेसेबांखिनि दानहालागै बिसिबांखिनि दानावहाय बिदि देरहैगोन बेखौ हिसाबै लाखानायनि उनावहाय ब्रै दान बा दानसोनि उनाव बेखौ हाननानै फाननाय जायो आरोना आरो जाखिनि फान नांगौ खिनिखौ मा अजन हिसाबै बेखौहाय फानहरनाय जायो आरोना आरो बेखौहाय हलसेल हिसाबैहाय बेखौ बिदिनो बाजाराव जुदि जोंङो नाखौहाय केजियावहाय नैजौ बाजिनि बायोबा मा हलसेलावहाय नैजौनि लाबोनानै लाबो आरोना जाहाथे फालांगिया बेखौ लाबोनो फानफैनानै बियो बा बांसिनाव रां आरजिनो हानाय बायदि बिदिनो ओ ना फिसिखांनानैहाय मा नखर खुंबोनाय जादों आरोना आरो नोंथाङा बेफोरनि बागैबो माबाफोर होनन्देरनो गोसोबा होनदेरनो हाबगोन
आ औ जोङो जोङो नाफोरखौ माने गुबुन गुबुन रोखोमनि जोङो नुनो मोनोना बेफोरनिख गेजेरावहाय आरोखि जोंनि नानि जि पिसिस माने थार्टिफाइभ थावजेन थास नानै जोङो मिथिनो मोनो आरो आरो बेफोरनि गेजेरावहाय माखासे जाहैबाय सालमन ना मोनसे दङ धुना दङ ओमफ्राय जोङो के केट फिस होनो जेखौहाय मा गुर ना होनो आरो बिदिनो बायदि रोखोमनि नाफोरबो जोङो फुख्रियाव फिसिनाय नुयो ओ जेरै बा था नाफोरखौहाय लाबोयो आरो बायदि रोखोमनि नाफोरखौ जोङो नुनो मोनदों होननानैहाय दिनैहाय गोबां रां ओ सोरजिनाय आरो बेबायदिनो बाजार हाथायफ्रावहाय फानहैनानै गाव गावनि न'खखौ फिनायबो जोङो नुनो मोनदों आरो गोबांथार दिनैहाय जोंनि गामि ओनसोलावबो मानसि मानसिफ्रा फुंनिफ्राय लानानै बिसोरो हरनिफ्रायनो बिसोरो नाफोरखौ साहैयो आरो बेबायदिनो बिसोरो फुं जाब्लानो बे नाखौ हर गेजेरफ्रावनो बिसोरो लायनानै फुङावनो बिसोरो हा लाोनानै फानफैयो बेबायदि खालामैनो खालामैनो दिनै गोबां मानसिफ्रा गावनि न'खरफोरखौ ना गुुरनायजों ना फाननायफोरजोंहाय गावनि न'खरखौ फिलांगासिनो दङ दा नोंथाङा गामि ओनसोलावहाय मा रोखोमै फियो आरो माने हमो बेफोरखौ नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा
औ गामि सलाव थ' बिदिनो नुबोनाय बायदियावथ'बा बिदिनो दैखर बायदि हाजावखांनानैहायबा बिदिनो लकेल ना फिसियो आरोना म माबुर बायदिसिनाबखौ फिसिनाय बांसिन नुयो आरो बेजों लोगोसे मा बेलेग नाखौथ' आं फिसिनायखौ खमनि नाथाय बांसिनानोामा मागुर फिसिनायखौ नुसिनो आर ना लकेल हिसाबैहाय आरो बिनि बेसेनाबो बुरजा जानोबो गोथाव जायो आरो बेखौहाय मा बिदिनो नांगौ खिनि दै होखांनायनि उनावहाय बिदिनो सिगाङाव जा होन होनदों बेबायदिनो बायनानैहाय बेखौहाय फिनाय जायो आरोना आरो बिदिनो रां आरजियो आरो गामि ओनसोलनि सुबुंफोरा बिदिनो गामियाव थानायखाय मा बिसोरो जे लानानै फसार लानानैहाय बेखौहाय नाखौहाय सारोयो एबा सायो आरोना
आरो बिदिनो लकेल नाखौ बिसोरो हाननानै बिदिनो खाथिनि बाजारफ्रावहाय फानफैयो आरोना गामि ओनसोलावथ' सुबुंफोरा मा न'खर खुंनो थाखाय गुबुन राहाफोर नुयियावहाय मा जाखिनि ना सारनानै बिदिनो न'खर ख मोननायखौ गोबां नुबोगासिनो दङमोन आरो दासिमबो बिदिनो जायगाो जायगा सोलिबोदों आरोना सोलिगासिनो दङ थिग बेबायदिनो गामि ओनसोलाव जे लानानै खबायाइ लानानैहाय फुंहालागै बिदिनो दाइन बाजिहालागै बिनिफ्राय सारै सारै बिसोरो मा बेलासिनिनो रिंगा सिमख्लाय बिसोरो सारो आरोना सानफा बिदिनो सारनानै बिदिनो गोबां मोना बिसोरो मा लाबोखांनायनि उनावहाय हाथाय बाजाराव फानफैयो आरोना आरो खायफाबो बिसोरो मा जाखिनि नाङि एबा जाखिनि इ आग्लायनाय बेखौ न'आव लाबोनानै बिसोर फोरान फोरानफैयो आरोना फोराननानै बिदिनो आइसाफोरखौ गारनानै हो खि बेफोरखौ गाननानै बिसोरो मा अराव फोरानो सान्दुं फोरानखांनायनि उनावहाय बिदिनो बयामाव सोयो आरोना बयामाव सोखांनायनि उनाव खाइफाया मा ओ बेखौनो मा फानफिनो आरोना आरो नानि गोराना मा बेनि बेसेना बुरजा दा नोंथाङा बेखौ मिथिखागौ ना गोराननि बेसेनखौहाय बिदिनो गोथाङाव जुदि नै जौ जायोबा बि मा फाननै जानो नागिरो आरोना बियो नोंनो जुदि केजियाव बियो नैजौ जायोबा बियो मा ब्रैजौ बा बाजौ बिदि जानो नागिरो आरोना गोराना थिग बेबायदिनो मा गामि ओनसोलनि सुबुंफ्रा बिदि खालामनानै फानो आरोना आरो खायफाया बिदिनो फाेरान लानानै बिसोरो मा मा होनो बेखौहाय नाफाम बानायो आरो खायफाया बेखौहाय मा उवालाव दे ग्रें देग्लिनानै बायदिसिना होखांनायनायनि उनावहाय बिसोर मा थालिर बिलाइ एबा बायदिसिना बिलाइयाव सो नानै बिसोर मा औवा हासुङाव सोनानै बिसोर मा गोबाव दिनहालागै इसोरो दोननानै बा नाफाम बानायो आरोना आरो नाफाम थ बिरादनो बिराद मा होनो बेखौहाय दस्रा आरोना बेनि मोदोमनाया नोंथाङा बेखौ मिथिखागौ। आरो बिसोरो बेखौहाय मा बिदिनो पेकेटाव सोनानै बिसोरो फानो आरोना आरो बेखौहाय गोबां गोथाव जाजानाय बायदि मा फुं फुंङाव ओंखाम गुदुंजों जानोबो बाहाय जानो हानाय बादि बिसोर बाहायनाय जायो आरो नोंथाङा बिनि सायाव ओ माबाफोर होनदेरनो गोसोबावब्ला एबा दाजाबदेरनो गोसोबा दाजाबदेरनो हागोन।
औ नोंथां माने ओ नाया बर' हारिमु मा ओ मोनसे बाहागो आरोखि जों होननो थाङोबा गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि आजौ आजौफ्राबो दैफ्राव फुख्रिफ्राव बेबायदिनो दै दैफ्रावहाय ना सारनो थाङो। गोदोहायथ' बिमा बिमाफ्रा महिला बिमाफ्रा ज ज थांनानै ओ बेवहाय फुरथिनि थाखायबो आरो फाननो बा ओ थाखा मोनसे आरजिनो होननानै नङामोन नाथाय बिसो रो ज' ज'यै थांनानै फुरथि खालामनोबो नाफोरखौ गुरहैयोमोन आरो ओ गावनि ओ माने न'आव लाबोनानैबो बे फोरहाय जानो थाखायबो ओ फोराननानै दोनोमोन जेन' गोबाव सम जोङो मिथिगौ जे ना खौ फोरानोब्ला जोङो गोबाव समसिम बेखौ दोननानैबो जोङो बाहायनो हायो होननानै। थ' बेबायदिनो गोदोनिफ्राय जादों आरो जों जेरै नोंथाङा होनदों जे ना गोरानफ्रा गोबां बेसेन गोसा दामावहाय ओ दा जोङो बायनांगौ जायो बिनिखायनो आङो सानो जायफ्रा गामि ओनसोलाव थायो बिसोरनि खाथियावहाय ओ दैफोरावहाय बिसोरो ओरैनो मोनो ना नाफोरखौ हाय थांनानै गुरबलानो बा साबानो बिसोर ओ नाथाय जोङो ओरै फारसेथिंजाय नायोब्ला टाउन सहराव थानाय मानसिफ्रा बेफोरबायदि नाखौनो गोबां ओ दाम होनानै दाम गोसा होनानै बाय नौ जायो बाहायनांगौ जायो आरो थ बे मोनसे ओ गामि ओनसोलनि मानसिफोरनि थाखाय मोजां मोनसे आ बिजनेस होननानै आङो सानो आरो नोंथाङा बिनि फारसे माबाफोर फोरमायगोन नामा?
बिदिनो फोरमायनांगौआथ' ओ नोंथाङाहा गोबां लांखाबाय नाथाय आङो गुबुन मोनसेयाव होननो सानबाय आरोना? बिदिनो ओ गुबुन गुबुन जायगा एबा जोंनि माबायाव मा बिदिनो नावआव थानानै मा लैथो खाथियाव जायफ्रा जिउ खुदों आरोना लैथो खाथियाव जायफ्रा जिउ खुंदों बिसोरो मा ओ नावजोंहाय ना सारबाय सारबाय बिदिनो जिउ खुं नायखौ नुदों आरोना। बिदिनो नाखौ सारै सारै ना बिसोरो मा फालांगि खालामनो आरो हाथाय बाजाराव फाननानै बिदिनो रां आरो आरजिनाय आरो न'खर खुंनाय बेखौनो नोंथाङा मिथिखागौ आरो ना जायगा जायगा ओ गुबुन जायगाफ्राव मा नाखौहाय फालाङो नावावहाय मा सानफा हालागै बिसोरो आरो लैथोआव थांनानैहाय जाखिनि थानांगौखिनि गोजान बिदिनो ओ गु किल'मिटार बिदिहालागै गोजानहालागै जि जोंहा गोजान हालागै बिसोर थांनानै मा बांद्राय गोस गोजानाव थाङालासिनो बिसोरो मा मोना संनाय बा फैफिननो हानाय बायदि बिदियावहाय मा थांनानै बिसोरो ओ नाखौ सारनानै बाजार एबा नोगोरफोराव लाबोनानै फान लांफैनायखौ नोंथाङाबो मिथिगौ जानो हागौ ना?
बेबायदि जिउ खुंनायखौ नुबोदों आरोना ओ होमबानो दा समावबो जाबाय जोंनिया दोन्थ'नायसै नामा?
औ दे जागोन नोंथां।
औ